हेलौ?
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
औ होमबा नोंथाङा आंनो मा होनो आंजों बर'फोरनि माखासे दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो फोरबो होननानै बुङोबाथ' जोङो गोबां फोरबोफोरखौ मख'नो हायो नोंथां जेरैहाय जोङो हायुङारि फालिनाय फोरबो आरो जोङो बेबायदिनो ज धोरोमखौ लानानै फालिनाय फोरबो आरो बे बेबायदिनो आबादखौ लानानै फालिनाय फोरबो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जोङो मख'नो हायो आरो जों बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि हारियाबो जोंहा माखासे जोंनि आंगोनि हारिनि हारिमुनि फोर फोरबोफोर दङ नङा होमबा नोंथां जोंनि आंगोनि जोंनि बर' हारिहाबो जोंहा माखासे आबादखौ लानानै फालिनाय फोरबो आरो धोरोमखौ लानानै फालिनाय फोरबो आरो बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै फालिनाय फोरबोफोर दङ नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो आङो नोंथांनो
जोंनि दोरोङारि फोरबो जायखौ जोङो बयबो मिथियो बा बांसिनै मिथियो बा बांसिनै मुंदांखासिम बे फोरबोनि सोमोन्दै आङो फोरमायनो सानदों जायनि मुङा जाहैबाय जोंहा बैसागो फोरबो नङा होमबा नोंथां? बे बैसागु फोरबोखौ जोङो आबादखौ लानानै- बा आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै फालिनाय जायो जोङो जोंनि थांना थानायाव जोंहा माखासे आबाद मावनाय बा माखासे खामानि दामानि फोरखौ जोङो मोसौनिफ्रायनो जागायो नङा होमबा नोंथां मोसौजोंनो एवजेननानै
उम
बै खौ नोजोर होनानै जोंहा मोनसे मोसौ बैसागु खुंजेननाय जायो बेनो जाहैबाय जोंहा सै ट्रडाननि जोबथा अक्ट' जायखौ जोङो संक्रान्ति होननानै बुङो बैसागुनि बे दिनखालि जोङो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरो बेनि अखानायै मोसौ मानसि बैसागु फालिनाय जायो। ओ मोसौ बैसागु होननानै बुङोबा जोङो बेखौनो मिन्थियो जे जोङो मोसौखौ लानानै फालिनाय जों मोनसे फोरबो बे दिनखालि जोङो फुङाव मोसौफोरखौ थुखैनानै जोङो माखासे ओंखाम दोनि हांगार हख'नानै जोङो बिसिनाव फोथा थुनाय जायो मोसौफोरनाव आमफ्राय बेबायदिनो जोङो मा होनना बुङो माखासे बिबार माला बा माखासे आलु फान्थाव ओमफ्राय लाव बेफोरनि बिबार माला सुनानै गानहोनाय जायो। बिनि उनाव जोङो मोसौफोरखौ हचरुननानै जोङो उदाङै हगारनाय जायो। आरो बे गोसोम फोथा फुननायनि गुबै मिनिंआनो जाहैबाय बा जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे बे हगारनायाव माखासे मोसा लख्रा बा मोसौखौ जाहाथे बेफोरबायाददि नोजोर गोलैया बिसोरनियाव बिनि थाखाय खालामनाय जायो बा फालिनाय जायो। बे जाहैबाय जोंहा मोसौ बैसागु आरो बे बेलासि सम खालि जोंहा मोसौखौ गलियाव खाफैफिननाय ना बे समावहाय जोंहा मोसौ दिरुंखौ गोदानै खानाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मोसौ बैसागुआ गाजा गोमजायै खुंफुं गायो आरो बिनि अखानायै जों जोंहा मानसि बैसागु जायो बे मानसि बैसागु खालि जोङो फुङावनो गावब गाव न'खराव जों जोङो गावबाागाव धोरोमखौ लानानै जोङो गावबा गाव इसोरखौ बा गावबा गावनि न'खरनि थानसालियाव जोङो आर'ज गाबनाय जायो। बिनि उनाव जोङो न'खरनि सुबुंफोरजों उन्दैफोरा गेदेर खौ खुलुमनानै मान होनाय आरो देरसिनफोरा उन्दैखौ अननाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बे हाबाफारि हाबाफारिनि उनावनो जोंहा गुबुन मोनसे हाबाफारियानो जाहैबाय जोंहा रायजो बेबायदिनो ओनसोल बा गामिफोराव थानाय माखासे ओ थानसालिफोर गावबागाव धोरोमखौ लानानै जोंहा गोबां धोरोम दं नालाय बर' हारिहा बेबायदिनो गावबागाव धोरोमारि आसार खान्थिजों लानो जोंहा माखासे बैसागु फालिनाय जायो जेरैहाय इसोरनि साखाथियाव आर'ज गाबनाय बा जोङो बेनि उनाव माखासे बिबुं खुन्थिलाखिलायनाय बा बिदि बिनो बेबायदिनो जोंहा उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमनानै मान होनाय आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय बेबायदि हाबाफारिखौ बे समावबो लाबावनाय जायो आरो रायजोै आरो बिनि उनावनो जोंहा माखासे ओ हाबाफारिफोर लानाय जायो जे मोसानाय मेथाइ खननाय गेलेनाय बेफोर बेफोरबायदि दोरोङारिखौ लानाय जायो नाथाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनो बेफोरबायदि हाबाफारि जोङो ब्रै बा द स्नि बेफोरबायदि हालागैबो जोङो खुंहैनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेबायदिनो बैसाग दाननि जोङो नैथि अक्ट' खालि जोङो मा खासे न'खर न'खर रंजानाय बा मागिनाय होननानै बुङो जोङो बे फोरबोखौ लानाय जायो बे फोरबो रंजानाय बा मागिनायाव जोंहा जाय न'खराव थाङो बे न'खरा जोंहा अननानै माबा मोनसे मैं मैगं थाइगं बा माइरं बा मा खासे दावउदैफोर बा मा गुबुन माबा मोनसेफोर अननानै हरनाय जायो आरो आरो बेखौ जोङो उनाव माबा मोनसे ओ जानाय जायो जोंहा लावखार ओंखाम होननाय जायो आं बेखौ उनाव फोरमायगोन बेबायदिनो जोंहा बैसागनि नैथि अक्ट' खालि जोंहा न'खर न'खर
रंजानायाव बेबायदिनो बोराइ हान्जा सेंग्रा हान्जा बेबायदिनो बोराय बुरि हान्जा ओ लाइमोन हान्जा बेफोरबायदि ओ आलादा आलादायै जोङो हानजा जोङो दा नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो मोननाय बायदिब्ला गोदोनि दिनाव बयबो बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला क्ला जयै
रंजानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो खोनादोंना नोंथां बेबायदिनो आरो जोंहा माखासे रंजानाय समाव ओ बेबायदिनो दोरोङारि दामजुफोर जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा बेखौ लानानै जोङो रंजानायखौ नु नो मोनो आरो बेफोरबायदि फोरबो खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि माखासे दोरोङारि गान नाय जोमनाय हारिमु मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ जोङो दिन्थिफुंनो बा इयुन जोलैनो जोङो गालांनो बा रेस्ट गालांनो जोङो फालिलांनो जायो आरो गावबा गावनि जोंहा हारिमु हारिमुखौ जौगाहोनो थांखि लानानै बैफोरबायदि फोरबोफोरखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां ओ आंनि बुंनाया बेनोसै नोंथां आङो जा मिथियो फोरबोनि सायाव आङो बेखौनो फोरमायबाय दा आङो नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुबैदों जेन' नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो माखासे फोरबो खौ माबायदि फालियो एबा फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय
औ मा होनो आं नोंथांखि बेयाव मा होनो मागो दमासि फोरबोनि सोमोन्दै एसे खोन्थानोसै जोंना मा होनो मागो मागोबो बे आं जोंना मा होनो माग दानाव फालिनाय जायो नंङा होमबा नोंथां बेयो मा होनो मानि थाखाय जोंना मा होनो जोंना आरो आबाद आबादारिफोरा गुबै मा होनो बियो आबाद थिखांनायनि नामाव खालामनाय जेनेबा फोरबो बियो। मा होनो जेनेबा जोंहा नै गायै बे दा गायनाय फुनाय समना बे जेब्ला मा होनो? माइ माग मासाव जोंना मा गासिबो माइफोरखौ मा होनो? हाखांजोबगोन बयबो गावबा गावनि बाख्रियाव थिसनखांजोबगोन बे मा होनो? बे मासावनो मा जायो। मागो मासाव बेनि थाखाय जोंना मानसिफोरखौ खुंनाय जायो आरोना जानाय लोंनायनि थाखाय। जै मा होनो मागो मा मागो मा दानाव जानाय मागोआव जोंना गोबां रोखोमैनि फिथा सिथाव फिथा लारु फिथा हासुं बा थावनि सिथाव बायदिसिनाफोर एवनानै जानाय जायोना नोंथां। जोंना मा होनो फुंनि फुंङाव बयनावबो बिदिनो एवनाय जायो आरोना सिथाव। मा होनो सिबिं फिथा बा नालेंखलनि लारु बे बायदिसिना जामुं बानायनाय जायो आरोना फुं समाव ओमफ्राय मा होनोबायदिनो। बयबो गावबाागाव मा होनो जाथि खुरमा एबा गामियाव बयनियावबो ज' ज' जालाय लायो आरोना। ओमफफ्राय बिनि उनाव मा होनो? मा होनो जोंना मागोआव मा जायो जोंना। मागोनि मा होनो बेलागु संनायबो जायो आरोना मागोआव बिनो बेलागुराव जोंना गोबां रोखोमनि मा होनो? बेरलांगौ थायो जेनेबा राजा रानि सानथ्रि। बा दायनि बिदिबो खालामनाय जायो बा लावखार बिदिबो थालायो। आरो बेफोरखौ मा होनो बेफोराव मा होनो? बोर बियै बियै जोंना मा खालामनाय जायो बेलांगुर सावनाय जायो आरोना बेलांगुर साव सावनायाव जोंना मा होनो बेलागुर सावनायाव जोंना मा बियो बोर बियो बेखौ फोथायनाय दं नालाय बेखायनो बयबो गामिनि सुबुंफ्रा जेनेबा सोरबा माबाफोर जेनेबा गावबा गाव बोरफोर बिनानै लायो आरोना फुजा होयो। बेलांगौ समावनि सिगां फुजा होनानै लायो बयबो मा होनो मोनाबिलि समावनो बयबो दुगैस्रां लोब थां थांनानै गावबा गाव मा होनो नांगौ जेननो गय फाथै प्रसादफोर लानानै आरो न'आवनोफ्राय बानायनाय जेनेबा जों सिथाव मानसिया जानायनि सिगांङावनो जों मा खालामो बे सिथावफोरखौ एवनानै लांनानै बेलांगुर राजा रानि सानस्रि बेफोरनि नामाव मा जायो जोंना लावखारफोरनि नामाव बावनाय जायो आरोना। आरो जेनेबा माय होनबा होनो सिगां साराव जोंना माबा फोथायनाय दं आरो जेनेबा मा होनो एबाराव जेनेबा जायफोराव मा होनो भगबानखौ मुं खालामनानै दोननाय माखासे जायफोराव मा होनो? माखासे सोरबा मा होनो एगजामाव आनजादफोराव पास जानाय साख्रि मोननाय बेफोरनि मुंङाव जोंना मा खालामो। माखासे अननानै माखासे अन्थोब होयो आरोना जेनेबा बै सिगां बोसोराव फोरा मा होनो जायफोरा माबा खालामनानै भगबाननि मुं लानानै आर'ज खालामनानै मोनोसनानै बिदिनो आरो उननि बै। फैगोन बोसोराव जायफोरा मा होनो? इगजाम होगोन ना बिसोरबो आनजादसे होगोन बा साख्रि बाख्रिनि थाखाय हाबा खालामगोन बिसोरबा बिहैनो थांङो आरोना बिसोर सोमा होनोमबा जोंना मा होनानो गासिबो माने जाफुंसार जानाय आरो जाफुंसार जायो उनाव मा होनो? आनजाद होनो गोनांफ्राबो खुलुमफैयो जोंना आरो माखासे मा खालामनानै दोनो भगबाननो माखासे नेमखान्थि बिदिनो। थिनानै दोनो आरो ना जेनेबा माबा मोनसे होगोन मागोन लुुबैयो दोननानै बेनो जोंना मा होनो बेलां गुर बोराय गुरैनाव राजा रानिनाव लावखारनाव गोर बियोबा जाफुंङ होननानै फोथायदोंं आरो बेबायदिनो जेखौ नुनानै फैनायनि उनाव बिसोरो जेब्ला जों मा होनो हर गेजेरनि मा होनो दिनैबो बाजिफोर जाबा बिसोरो बेलांगुर खुंग्रा मा होनो सेंग्राफोर बा गामिनि सुबुंफोरा बेफोर बिनानै होयै होयै जै होयै होयै सावनाय जायो आरोना नोंथां। ओमफ्राय बिनि फुङावनो जोंना मानसिफोरनि जानाय लोंनाया जायो फुङाव जोंहा बिदिनो आं दहाय नोंथांनो खोन्थाखाबाय। सिथाव ला रु जायो ओमफ्राय आरो जोंना बेलासि जाबाथाय जोंना मा जायो बिदिनो ज' रायजोयै मा जानाय जानाय जायो आरोना जेनेबा ओंखाम बेदर ना ज' रायजोयैनो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो मा होनो मागो दमासि फोरबोखौ जोंना बिदिनो रंजा बुजाय खुंनाय जायो आरोना नोंथां। आरो मा होनो जोंना मा जायो खाति गासायावबो जोंना मा जायो नोंथां कतिक माबा जायोना कतिक मेला जायो। फुजा जायो आरो ना। गिबियाव काति सानाव मा जायो मोनाबिलियाव जेनबा माइ ओंखारनाय समाव कातिक मासाव जायोना बियो मोनाबिलि समाव मा खालामो, जोंना माइ दुब्लियाव मा होनो गासा सावनानै दोनो आरोना‌ मानि थाखाय जोंना आबादफोरा जाहाथे एम्फौ एनलाया जाया आरो मोजाङै रैखाथि थिखांनो हानायनि थाखाय मा जोंना कातिक फुजाखो खालामनाय जायो आरोना बे कातिक मासाव। ओमबा नोंथां दिनै रायजलनायावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों माखासे फोर्बोफोरनि सोमोन्दै खोथाखौ मिन्थिनो हाबाय नोंथां। साबायखर थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।